औ नोंथां
औ
खोनादों ना?
औ खोनादों
औ होमबा जोङो दायो एसे बर'फोरनिनो जेरै जानाय उम माखासे ओ ओंख्रिफोर बै ओ बर'फोरा जानानै मोजां मोननाय बा गावनो नागिरनानै जानाय बेफोर ओंख्रिफोरनि सायाव ए से सावरायनोसै नोंथां
औ सावराय जागोन
औ होमबा आं एसे बिनि सायावनो सावरायग्रोनोसै बा फोरमायग्रोनोसै
औ
जोङो ओ ओंख्रि होनोब्ला जोंना माने गोबां ओंख्रिफोर दङ जोङो गाव न'आव गायनानै जानायनि अनगायैबो जोङो माखासे मैगंफोरखौ जोङो हाग्रा बंग्रानिफ्राय ननायागिरनानै लायनानै जोङो जाफैयो उ ओ ओ माने जोंनि ओ सु बुंफ्रा बा बर' सुबुं फ्रा बैफोरबायदि हाग्रायाव मोननाय बा नायगिरनानै जानाय ओंख्रिखौसो बांसिन माने मोजां मोनो आरो ओमफ्राय थावनाय मोनो बा नायगिरनानै जायो ओ बै फोरनि गेजेरावनो जोङो गोबां रोखोमनि ओ मैगंफोर मोनो जेरै जोङो दिंखिया खिफि बेन्दों नोरसिं बिलाइ बेनि उनाव फ्राय ओ लाफा सायख', दौस्रेम उम ओमफ्राय बिनि उनाव फुं ओ खुंखा माखासेफोर आरो बिदिनो गोबांफोर दंबावो। दा बेफोरबायदि मैगंखौ जोङो नाय गिरनानै जा-जायो आरो दा बेनि उनाव आरो दंबावो जोंना ओ न'आवनो बानायनानै लानाय जों फाथोखौ ओ फोराननानै बानायना लानाय जायखौ बुङो जोङो नारजि। बेखौबो जोङो अ माने जोबोद ओ जोंनि गेजेराव माने गोबो बयजोंबो मोजां मोनजाग्रा मोनसे ओंख्रि। ओ बेनि उनाव जोंहा आरोबाव दंबावो ओ सबाय ओंख्रि जोंहा बेखौबो जोङो गावनो ओ दुब्लि फोथाराव फोनानै जोङो ओ लायो फोनानै। जोङो बिनि फिथाइखौ जों गावनो बुथुमनानै लायो थिग बेबायदिनो ओ बैफोरनि गेजेरावनो आङो दायो मोनसे ओ ओंख्रि संनायनि बागै आङो एसे फोरमायनो। जोङो सबायखौ जोङो ओ माबोरै सङो आरो माजों माजों जायो बेनि बागै आं एसे फोरमायनोसै। ओ जोङो सबायख खौ ओ माने गोबां समाव जोङो न'आवनो ओ दुब्लि फोथाराव जोङो जेब्ला माइ गायखाङो माइ गायखांनानै जेब्ला ओ माइ हाखाङो अब्ला जोंना मेसें बोथोराव जोङो बै सबायखौ दुब्लियाव ह हाल एवनानै फोनानै लायो। फोनानै उनावहाय जोङो बेखौ फुनानै जोङो ओ साफ्फा खालामनानै ओ लाबोनानै न'आव थिनानै दोनो ओमफ्राय जेब्लानो जोङो जानो गोसो जायो अब्लानो बेखौ ओ ओंख्रि संनानै जायो। बे ओंख्रिखौ जोङो ओ गिबियावनो संनो बे ओंख्रिखौ संनो थाखाय जों गिबियावनो ओ एसे एवस्रोम ग्रोनानै लानाय जायो आरो गथ' गथायैनो एस से माने बिदि एवफ्र फ्रामोब्ला जुदि उनाव ओंख्रि संनायनि उनाव माने मोदोमफ्रु जायो होननानै जायो आरो जानायनि मोदोमफ्रु जानायनि थाखाय जों एसे एवफ्रामगोरना लानानै बिनि उनाव जोङो बेखौ बुखावो माने जिखि जाया जोङो ओ बबेबा बथलफोरजों बा बबेबा जोङो ओ माबाफोरजों ओं दंफांनि जोङो गाहेन बायदि गाहेन बायदिजों जोङो बेखौ बुखावो आरो बुखावनानै जोङो उनावहाय ओ खायफाया सोमनानै दोनो बा खायफाया सोमनानै दोना ओमफ्राय बिनि उनाव ज जोङो बेला मोनसेसो सोमनानै दोनो सोमनानै दोनोब्ला जोङो बैु रुना-रुनाय समाव गोरलै जायो आरो थाबनो रुइहोनो हायो। थिग बेबादिनो एसे खारै होनानै जोङो बेखौ रुनानै लाग्रोयो बेनि उनाव ज जोङो ओ बेखौ बायदिसिना ओंख्रिजों जोङो संनानै जायो ओ बायदिसिना बेदर नाजों जोङो ओ अमा बेदरजों जायो। बेनि उनाव जोङो दाउ बेदरजों जायो। ओ अ उम ओमफ्राय जोङो मालाबा समाव जोङो नाज जोंबो जायो बेखौ जोङो अ दाउजों जानोब्ला जोङो बेखौ रुगुना लाखांनायनि उनाव ओ दाउ बेदरखौ जोङो बायदिसिना बानलु संख्रि मस्ला मस्लि होनानै ओ मोजाङै एवना लानानै उनाव बै रुनानै लानाय सबायखौ बेयावहाय लुनानै ओ लुसननानै होयो। ओमफ्राय ओ नांगौ बिबांनि आरोबाव खारैखौ होदेरनानै बेखौ गोदौ होब्लानो बियो जानो थाखाय थियारि जायो जों बेबायदिनो। सबाय ओंख्रि ओ सबायाइ दाउ। खौ संनानै जायो आरो नोंथां। ओ बा नोथां नोथाङाबो बेबायदिनो ओ बै ओ मैथा जोङो मैथा गोखै आरो मैथा गोखा बे मोननैखौ जों जायो बे मोननै बे ओंख्रिखौ जोङो माबोरै संनानै जायो आरो मा मा ओ जों सं मा मा जों जोङो संफानानै जायो बा बेयाव मा मा होफानानै जोङो संनानै जायो? बेनि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ जोङो मैथाखौ ओ जोङो मैथाखौ ओरैनो जोङो एवनानै जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ जोङो दालिफोरावबो जोङो होदलानानै जों जानायखौ नुनो मोनो बे मैथा गोखैखौ आरो बे खौ जोङो ना गोरानफोरजोंबो एवनानै नै ओ जा जायो आरो ओ मैथाखौ जों बे अमा बेदर ओ नाफोरजोंबो जोङो जानायखौ नुनो मोनो। आरो मैथा बांगालखौबो जों ओ नाजों जानाय नुनो मोनो।
नंगौ।
ओ बिदिनो जोङो ओ मैथाखौहाय जोङो ओ दालिजों संनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो ओ दालिखौ जोङो संग्रोनाय जायो बेनि उनाव दालिखौ संखांनानै जोङो एसे ओ दालिया मोनहां मोनहां जायोब्लासो जों मैथाखौ ओ सुनानै बेयाव गारस'नानै होनायखौ जों नुनो मोनो ओ बे मैथाजों दालिजों संनायाव आरो जोङो मैथाजों ओ नाजों संनोब्लाथाय जोङो ओ गिबियावनो जोङो नाखौ ओ जोङो मोजाङै सायनानै सुनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव जों बेखौ थावजों जोङो एवफ्राननानै लाग्रोनाय जायो मैथाखौ। नाखौ ओ बेनि उनाव जोङो ओ मैथाखौबो जों सायनानै मोजाङै सुनानै लाना दोनखानाय जायो। बेनि उनाव जों ओ ना खौ एवफ्राम खांना दोनखांनायनि उनाव जोङो ओ मैथाखौ जोङो ओ एवनाय जायो ओ मैथाखौ जोङो एवनायनि उनाव जोङो दै होनानै बेयाव उनाव दैया गोदौवोब्ला जोङो नाखौ ओ होनाय जायो आरो आरो बिदिनो ओ नांगौ नांगौ बिबांनि ओ थाव मसला मसलि संख्रि ओ बायदि होनानै जोंङो ओ बेखौ ओ फोमोननाय जायो आरो‌ बिदिनो ओ नाजों ओ आरो मैथा ओंख्रिजों बिदिनो जायो मैथा बांगाल गोखाजों नाजों जोंबो बिदिनो एखे रोखोमैनो संनाय जायो आरो ओ बेनि उनाव ओ ना गोरानजों संनोब्लाबो जोङो बिदिनो एखे रोखोमैनो सङो नाथाय जोङो ओ ना गोरानजों मैथाजों ओ एवनोब्लाथाय जोङो दैखौ एसेल' होनाय जायो।
औ
ओ बेनि उनाव बिदिनो बेयावबो नांगौ बिबांनि ओ मस्ला मस्लि थाव संख्रि ओ बायदि होनानै ओ बेखौ फोमोननाय जायो आरो। बेखौ जोङो बे ओंख्रि खौ ओ‌ बांसिनै दैज्लां बोथोराव जानानै मोजां मोनो गरमाव।
औ औ
याव गरम बोथोराव बे दैज्लां बोथोराव
हेल'।
ओ बे खौ जोङो गरम बोथोराव बांसिन जानाय जायो आ रो बेनि उनाव ओ जोङो ओ बेखौ जा-जायोब्ला गरम बोथोरावबां जायोब्ला जोङो ओ ओ देहाखौ थाजिम मोनो आरो बेखौ जोङो गरम बे सान्दुं गोसा फोराव जानानै जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां?
आदसा उ औ खोनादों ओ नोंथां नोंथांमोननिथिं बे ओ मैथा गोखै आरो मैथा गोखाखौ ओ खारदै होनानै जायो ना जाया
ओ बेखौथ' आङो खारदै होनानै जानायखौ नुनो मोनाखै नोंथां मोननिथिं जायो नामा?
औ जोंनिथिं ओ जोंङो मैथा गोखै बा गोखाखौ माने गोरलै समाव जाया जुदि जेब्ला बै मैथाया एसे रायोब्ला मा जायो ओ गोखैया बांसिन जायो नालाय बांद्राय जायो ओ ओमबानिबा बै समाव जोङो ओ गोखैखौ एसे खमायनो थाखाय एसे खारै सारलानानै होयो आरो खारदैखौ बेबायदिनो ओमफ्राय जायो ओमफ्राय मालाबा समाव जोङो आरोबाव ओ मैथा बांगाल बा मैथा गोखाखौ जोङो बांद्राय गोखा माने जायोब्ला ओ साखिनायनानै जुदि बांद्राय गोखा खा मोनोब्ला बैयाव एसे खारै लुनानै होयो आरो होमबानोबा बे ओ गोखाया एसे खमायो ओमफ्राय आरो ओरैबो जायो जोंनियावहा माने ‌उम गोखाजों गोखैजों समान समान लक गलायनानै सङो आरो मोननैखौबो समान समान होनानै फाय बै समावबो एसेफोर खारै होयो ओमफ्राय हमना बै समावहा ओ गोखाबो गैया गोखैबो गैया जानोसै आरो बेबायदि खालामनानै जायो जोंनिथिं बिदिनो ओ गोबां रोखोमै जायो बिनि उनाव जोंङोथ' बांसिन मैथा होनबाथ' बांसि-बांसिन नाजों जानो मोजां मोनो। जोंङो ओ बिलोफोराव मोननाय ना फिसा गोरलै ओ दायो दैज्लां बोथोरावथ' आरो ओ सेन ख'खा खाखिफोराव ओ सानानै मोननाय सेनफोराव सानानै मोन नाय ओ ओ बोथियाना बोथियानाफोर बा फिथिख्रि मावाना बायदिसिना बेफोरो बिराद मोजां जायो आरो मैथा मैगंजों जानो दायो बिनि उनाव जोंङो दाउजोंबो मोजां बेयो। माने मैथा ओंख्रिया बि जों दाउ आरो बेदरजों मोननैजोंबो माने जानो थाखाय गोथाव।
औ
ओ बेनि उनाव ओ ओ नोंथां होमबा जोंङो सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ दे नोंथां।